हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां औ मारै खबरफोरालाय?
बिदिनो मोजां
अ जाखांबायमोन
जाखांबाय
औ मा ओंख्रै जाखो
ओंख्रियाथ' आलु बाथोन फय गैला नोंलाय मा खामानि दं नोंथां
आंबो नै माने बारियाव बिदिनो फिथाइ सामथायाइनि बिफां दंना बेखौनो एसे नायफैदोंमोन आङो
अ
नोंथांजों हबा माने दिनै मोनसे टपिक लानानै साहा आवरायनो सानदोंमोन आरो ना
औ
माने जोंनाथ' गोबां फिथाइ सामथायाइ दं जेरै थाइजौ खान्थाल आनारस बिदिनो लिसि आरो गोबां बायदि बायदि फिथाइ दंना
उम
बिनि बागै माने नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों आरोना दिनै
औ सावरायजागोन नोंथां
औ होमबा नोंथांमोनहानि न'आव जेनेबा मा मा जाग्रा फिथाइनि बागान दङ फिफांफोर
जोंनावथ' इदिनो लिसु फिफां खान्थाल बिफां ओमफ्राय लेरख' गय फिफां थाइजौ फिफां आनारस फिफां दं आरो
अ होनबा माने बे लेरख'ना मा होनदों माने बे लेरख'आ जानो मा औ बे जानो माबायदि जायो
लेरख'आथ' जानायाव बिदिनो गोदै गोखै जायो आरो लिरख'आ जानायाव
उम लेरख'नि माने जेनेबा बागान दं ना मा दं नोंसिनाव
बागान बिदिनो बागानबो नोंजोबब्ला बिदिनो दस था बिसथा मानि बिदि दं आरो
अ फानहैयोबो आरोना हाथायाव माने जेनेबा ओमफ्राय जेनेबा आरो नोंथाङा माने मा मा फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो गोथाव मोनो
आं फा गिबियावनो आपेल फिथाइखौ बयनिफ्रायबो गोथावसिन जानो मोजां मोनो आरोखि ना आङो ओ बेनिफ्राय आंगुर औ आपेल आंगुर थाइजौ आनारस कमला बेखौ माने आं बां बांसिन जानो मोजां मोनो आरोना ओरैनोथ' आलदा फिथाइखौ जायो जानाया होमबाबो माने बिसोरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आङो।
बे आफेल आंगुरफोरखौथ' माने जोंनि बे जानला मोनला लकेल एरियाफोराव मोनाखो। खोमा ना माने फिफांफोरखौ। बेथ' दस्रा जायगायावसो हाजो एरिया बिदिनो गुसु जायगाफोरावसो गायो खोमा बिदि माबाफोरखौ आफेल आंगुर बायदिखौ उ। जोंनाबो बिदिनो थाइजौ दं खान्थाल दं आरो आसफल दं। आरो गय, लेसि बिदि दं आरो जोंनावबो।
अ
होनबा जेनेबा खान्थाल आरो आनारस बेनि बागै एसे खिथालाय आंनो माने माबायदि जानो आरो मारै जायो। यो आरो गायनाया मारै
खान्थाल आरो आनारस आथ' ओ आनारसा जानो गोदै बेखौथ' मिथिखायो एसेबाबो जेनबा आनारस दा बेयाव माने आनारसखौ ओ आनारस फिथाइ आरो आनारस फिथाइनि गोजौआव माने ओ बिनि माबा थायो बिलाइ। एबा आनारस गोजौआव माने बीलाय थायो आरो ना बेखौ
औ।
दाननानै जेनेबा बेखौ जेनेबा नोङो माबायदि हायो जेनेबा सिखाजों हाबाय हानानै ओमफ्राय जेनेबा बे आनारसनि गोजौ बाहागोनि खर'नि थानायखौ माने दाननानै होनांगौ आरो ना ओमफ्राय बे दाननायखौ गायना होफिननांगौ माने बेनो उनाव बे फिफां बायदि जानानै गावनो हारसिं रज'नानै गावनो उनाव फिथाइ होफिनो आरो ना माने। आनारसखौ बेबायदि आद'बै गायो आमफाय खान्थाला बिदिनो खान्थालनि थावनाया गाबागाव माने जायगा नायै जायगा हासार नायै हासार आरोना बिनि थावनाया जेनेबा अब्बा रानस्राव जायगायाव रज' थ'बा बिनि थावनाया एसे आलदा जागोन। बा गिसि हासार गोनां जायगायाव थांदोंबा बिनि थावनाया गोथावसिन जागोन आरो ना। सोरनिबा थावनाया बिदिनो गोदै सोरनिबा दैल' बिदि माने आलदा आलदा गोबां आलदा आलदा फारागखौ नुनो मोनो बिदिनो खान्थालनि थावनायखौ बिदिनो बांसिन ओ एसे गोदै दुइसु माने खान्थाल थावनाया बा‌ बिदि जानायखौ नुनो मोनो आरोना जोंनि ओरै जोंनि ओनसोलथिं।
औ।
ओमफ्राय गिबियावनो बेखौ गायनो थाखाय माने खान्थालखौ खान्थाल सिङाव माने जों जे खान्थालखौ जायो बेयाव बावथ' बेगर थायो माने
औ।
बे बेगरखौ माने गिबियाव आमफ्राय बे बेगरखौनो गायो आरोखि ना बेखौ।
उम।
बेनि उनाव बेगरखौ बिदिनो हायाव फबदो फबनानै उनाव गावनो हारसिं माने गाजा खिलिग्रा आरो ना बे बेगरा हारसिं सेवगारनानै ओमफ्राय जेब्ला गाजा खिलियो अब्लाथाय गावनो फिसा महर बिदिनो देरबोयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै देरबो देरबो गावनो जेब्ला फिफां गिद्दिर महर लायो अब्ला गावनो हारसिं फिथाइ थायसै बिदिनो खान्थाल फिफां फिथाइ जाफिनसैलाय आरोना। आरो बिदिनो खान्थाल फिथाइ जेनेबा नों खान्थाल गायफिनोबा बिदिनो खान्थाल फिथाइखौ जालायबाय जेनबा जानानै जेल्बा बेगर आरो बे बेगरखौनो बियो माने बिदिनो बेगरखौ गायै गायै बिदिनो खान्थाल फिथाइखौ मोनलांबाय थायो आरो ना बिदिनो गायै गायै फिसा महर होनानै।
आरो खान्थाल बेगरखौ जेनेबा बिदिनो बाथोन फोर जानाय ओंख्रिफोर जानायावबो बाहायोना।
औ ओंख्रि जानाय औ बिदियावबो बाहायो ओंख्रि जानाय फान जानाय।
औ नोंथाङालाय माबाफोर मिथिनो गोनां गैया?
मिथिनाय माने ओ नोंथांमोननिथिं मा मा फिथाइ सामथाइ दं होनदोंमोन?
ओ जोंथिंजाय बिदिनो बायदि रोखोम दं जेरै ओ आनारस होनदों जायखौ बर'आव रैमालि बुङो। आरो खान्थाल दं। आरो थाइजौ ओम गोबां लिथ लेरख' आरो गय दं बिदिनो सोरबा सोरबा माने गोबां गोबां माने अर्गानिक दा हाइब्रिद फिथाइ सामथायाइनि फिफां मोनसोयोना बेखौ माने गोबां लाबोनानै गायफैयो आरो इदिनो। गायनानै खायसेया जायो खायसेया माने बिजनेस खालामनो थाखायबो फैसा रां आरजिनो थाखायबो माने बाजारफ्राव फानहैयो आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ। आरो बिदिनो गोबां फिथाइ दंबावो नामफोरखौ माने मिथिजोबा आरोना आं नोंथां।
उम नोंथाङा जा दा गय ओ फिफां होनदोमोन मानि। गय फिफांखौ जेनेबा मारै गायो ओमफाय बिनि थावनाया माबायदि बिनि फारसे
अ जागोन। जागोन दे माने गय फिफाङाथ' बिदिनो बयनिबो न'आव नुखायो आजिखालि बर' न' खरानो जा गु बुनानो गुबुननि न'खरानो जा माने बयनावबो फांसेबाबो गय थाखायो आरोना बिदिनो गय खौ बांसिनानो बेफारनि थाखा यसो गायखायो मानसिफ्रा जेनेबा फाननानै उनावहाय फैसा मोननो थाख य बिदिनो न'खरखौ न'खराव एसेबाबो रेहाय मोननो थाखायसो माने गय फिफांखौ गायखायो आरो मानसिफ्रा बिदिनो ओ गयनि थावनायाथ' गया ओरैनो नर्मेल सादा माने एसे जानो गय सफ गय सफारिबो बानायो गय खौहाय आरो गय जाबाथाय माने खायसे गयफोरा फेयोबो आरोना। गयजों लोगोसे बिदिनो फाथै सुनै जाफानांगौ जायो। आरो गयजों बायदि रोखोमनि कम्पानिफोराव बिदिनो माबा माबि गय सफारि आरो गोबां रोखोमनि जाग्रा पेकेटफोर थायोना बिदि बानायो आरो गयजों ओमफाय गयखौ गायनायनि बागै होनोब्ला गयखौथ' खाथि खाथि जाब जाब गाया बे खौ जखासे जखासेयै लायेन लायेन गायो आरोना। आरो गयफोरा खायसेया बो जोबोद माने गोद खाय गय बिफाङाथ' जोबोद गोजौ जा खायो आरो बिदिनो गय फिथाइखौ हाननो थाखायथ' जों माने औवानि दान्दा बाहायनांगौ जायो खाज्राय खाज्रायनो गोलाव आरो गयाहाय बिदिनो ओ कुन्टेल मोनसेयाव बिदिनो गोबां माने हाजार हाजार मोनो आरोना गय गय फिथाइनिफ्राय फाननानै। बिदिनो नोंथांमोननिथिं होमबा जेनेबा गयनि बेसेसो माने गिदिर बागानफोर दङ?
जोंनिथंथ' बिदिनो गय बिफाङानो गो ओ बांसिन जायो जोंनि ओनसोलाव ओरै बुं नो थांबा जेनेबा गामि गामि न'खर न'खर बयनिबो गामियाव बांसिन गय फिफां नुनो मोननाय जायो माने आथिखालाव गय बिफां गायनाया गोबां मानसिफोरानो गायसावो मानोखि गय बिफां गायनाया मानि गय बिफां गायनानै मानेखि गोबां रां आरजिनो हायो जेनेबा बेफोर माने इयुनाव गोबां हेल्प होयो हेफाजाब होयो माने
औ नंगौ।
गायो आरोखि ना बिदिनो बयनिबो गामि गामि माने न'खर न'खर गय बागान नुनो मोनो गोबां बिदिनो बयखौब़ मिथिखायो बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायो होननानै बिदिनो मेथाइ बानायनाय अबावबा कम्पानियाव लांनाय अबेबा गय बिगुरफोरखौबो बिदिनो गयनि गासिबो बाहागोआनो माने नांगौ जिनिस जेनेबा बाहायजाजोबो आरो ना जेनेबा गय फिथाइबाबो गयनि सिंनि फिथाइखौ बिदिनो माबा मोनसे जिनिस बानायनाय गयनि बिगुरजों बिदिनो खालार बायदिसिना बानायनाय माने बिदिनि थाखाय जेनेबा गयआ गोबां माबा हैयो नालाय जेनेबा बिदि बिदिनि थाखाय गयखौ बाहायनाय जायो आरोना। गयखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
होमबा जेनेबा गय बिफाङा गोरलै फांसेनिफ्राय देरजासिम फिथाइ थाइजासिम खै बोसोरसो लायो बादि नोंथांनिबा?
गय बिफाङाथ' देरनो बिदिनो फांसे बिफां महर जेनेबा फिथाइ होनो महर लानो थाखाय बिदिनो
औ।
बियो गावबा गावनि गायनायनि सायाव सोनारो जेनेबा एसेबां गयनि बिफांखौ सोलायगोन एसेबां जायगा सोलायगोन मानि फुलियाव जेनेबा एसे देर गाफा एसे जायगा सोलायना होगाफा एसे जायगासो सोलायना होबाखै मानानि इसेबां बिदि जायगा सोलायो इसेबां थाब माने गय फिथाइया माने गय फिथाइ होना होयो आरोना बि बिफाङा मानि गाहाय गाहायावनो ओमफ्राय बिदिनो औ गायस्लायबाय थानांगौ ओमफ्राय बिदिनो गय बिफां खौ जेनेबा माने नरमेलावथ' ओरैनो माबायाव बांसिन मोनबाय थानाया बिदिनो स्नि बिदिनो सय बोसोर सात बोसोर बेफोराव मानि बांसिन फिथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना गय फिफांखौ।
ओ। होनबा नोंथांनिफ्राय माने गयनि बागैबो एसे मिथिनो मोनबाय होनबा जोंना दोनथ'नोसै नामा नोंथां सावरायनायखौ
औ नोंथां ‌।
दे होमबा।